हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां
औ नोंथां नोंथां नै दं
औ होमबा जोंहा टपिकनि सायाव रायलायनायसै ना
औ नोंथां‌ माना टपिकनि सायाव रायज्लायगोन नोंथां
ओ माबानि सायाव रायलायसै जानायनि सायावनो एम्फौ ओंख्रिखौ बरफोरा बोरै जायो? बोरै दिहुनो बेनि सायाव मोनसे गुवारै सावरायलायनोसै -सै बिदिब्ला।
औ।
औ नोंथाङा आं जागायग्रोनोसै ना? जागोन दे। ओ जेनेरेलि ओरैनो बुङोब्ला बरफ्रा एम्फौखौ बोरै दिहुनो होनना बुङोब्ला स्टारथिंआव जेनेबा ओ गोदो -गोदायनि फ्रायनो बरफ्रा एम्फौखौ फिसिबोयो आरो दिनैसिमबो फिसिबोगासिनो दं आरो जाबोबाय थायो ओ मा होनना बुङो बरनि ट्रेडिसनेल फुड हिसाबै। दा जुदि बानायो होनना बुङोब्ला ओ इन्दि इन्दि मोनसे लाइफां दं इन्दि लाइफां होनना बुङो। लोगोसे जेनेबा मा होनो मोनलाय बेखौ? ओ बिलाइफोर जेनेबा खारं खारं बिलाइ बा ओ मा होनो बेखौ गाम्बारि बिलाइ बेजोंबो लायो आरोना बेखौहाय बर आइजोफोरा लायो आरोखि ना नआवनो लायो। ओमफाय बेखौ लानायनि उनावहाय बे एम्फौआ फिथोब थोबो आरोना ओमफाय बे फिथोब थोबनायनि सिगां जा जानाय आदार हिसाबै बिलाइफोरखौ जायो आरोना एम्फौआ।
औ औ
औ बेबायदि जायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो लासै-लासै-लासै बे एम्फौआ जेब्ला देरदोखोन- देरदोखोन देरबोनायनि उनावहाय बे एम्फौखौहाय जेनेबा एम्फौआ जेब्ला गिदिर जाबाय मिसुद जाबाय अब्ला बे एम्फौआ फिथोब थोबो आरोमा। नङा होमबा? औ फिथोब थोबनायनि उनावहाय जेब्ला बे फिथोब थोबनायनि उनाव बे गोमोन होनना बुङो बर'आव ओरैनो गोमोन जाबाय जेब्ला गोमोन जानायनि उनावह फिथोब थोबो थोबनायनि उनाव जेब्ला बे एम्फौआ ओ एसे गोबाव जाबाय जेनेबा थोबखांनायनि उनाव नङा होमबा? थोबखांनायनि उनाव हाय बे एम्फौखौहाय जोङो मा खालामो बर'फोरा जिरो आरो ना। गोबाव एसे गोबावनि थो थोब खांनायनि उनाव जिरो नङा होमबा? जिरनानै बे एम्फौखौहाय जेनेबा जोङो जेनेबा लाथा खानो खानोबो हायो बा लाथा खायिनि सिगांबो जों जानो ङो जिरनानै जानो हायो आरो नड़ा होमबा? जेब्ला जानो बेजों थ' जाबाय ओमफाय जोङो लोगोसे मा खालामनो हायो जि-जिर ओंख्रिफोरखौ जेनेबा जों गोबां रोखोमनि जानो हायो जेनेबा बर'फ्राथ' बांसिनानो अनलाजों जायो एम्फौखौ अनलाजों बा मैथाफोरजोंबो जायो। बा लोगोसे एवनानैबो जायो नङा होमबा? दा बर'नि हिसाबै बांसिन ट्रेडिसनेलि फुड जाग्रा आदार होनना बुङोबा एम्फौजों अनलाजों जायो आरो नङा होमबा?
औ औ।
औ आरो मा जायो लोगोसे जेनेबा जोंथ' एम्फौखौल'सो जायो होनना बुंबाय दा जुदि आरो बेनि थोबनाय फिथोब होनना बुंङो नंङा होमबा बे फिथोबखौ जोङो मा खालामो? जों ओरैनो वेस्ट खालामा आरोना गारा बे फिथोबजोंबो जों लोगोसे आरो मा खामानि मावबावो जों जि बानायो आरोना। जि जायखौ होनो जोंङो बर'फ्रा इन्दि जि। नङा होमबा इन्दि जि होनना बुंङोबा गोबां बेसेन गोसा होननानै मिथियो गोबां मा होनना बुङो ओ गुन गोनांबो लोगोसे माखासे बेमारफोर जेनबा एलारजि जानाय मा जानायफोराबो बेफोर इन्दि जिफोरखौ गानोब्ला मो मोजां जायो आरोना आरो लोगोसे मा जायो
बे इन्दि जि गानोब्ला गोजां बोथोरबाबो मोजां ओ बारा गोजांनाय मो ना आरो गरम बोथोरबाबो बांद्राय गरम मोना बे इन्दि जिखौ गानोब्ला जायनि थाखाय इन्दि जिया गोबां बेसेन जायो मा खालामो अब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा जाय एम्फौ खौ ओंख्रि जायो ओंख्रि जा जानाय बे फिथोबखौहायबो बर'फोरा मा खालामो जि बानायो आरो खुन्दुं बानायनानै बेजोंनो इन्दि जोमग्रा जि बा ओ मा होनना बुङो इन्दि सल होनना बुंङोना जेनेबा जोमग्रा बेबायदिबा आरो लोगोसे आर'नायबो बानायो आरो बेजोंहायनो बर'फोरा। आर'नाइ होनबाथ' जोंनि बर'नि मोनसे ओ मा होनना बुङो आलासि सिबिग्रा होननानै मोनथियो नङा होमबा औ बेबायदि बानायो आरो गोबां दाम गोसानि जिफोर जाय जिफोरा गोबां बेसेन गोजा आलासिफोरखौ जोंङो फुजियो आरो बेजोंहाय। लोगोसे जों मार्केटावहाय आयजोफोरा सेल खालामनानै रां खामायनो हायो।
लोगोसे जों ओंख्रिबो मोनजाबाय ओंख्रियाथ' जोंनि ट्रेडिसनेल फुदखा जाहैबाय एम्फौआ गोदो गोदायनिफ्राय जाबोनाय बेबायदि आरो दा नोंथांङा एसे एड खालामबावो नामा?
आङो नोंथांनो जोंनि ओनसोलफोरावहाय माबोरै फिसियो फिनानै मा माबोरै मोनो माबोरै जायो बेखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनोसै आरोना नोंथां दा गिबियावनो नोंथांङा माखासे बाथ्राफोरखौ खौहाय नोंङो बुंलांखाबाय नङा होमबा नोंथां दा गिबियावनो एम्फौखौ फिनो थाखाय जोंहा मोनसे एम्फौनि न' नांगौ नंङा होमबा नोंथां? आरो बिनि उनावहाय ओ नैथिया जाहैबाय जोंहा एम्फौनि जाग्रा आदार नंङा होमबा नोंथां? एम्फौखौ एम्फौखौ फिनानै आदार होयोब्लासो जोंङो एम्फौआ देरगोन नंङा होमबा नोंथाङा? गिबियावनो जोंहा एम्फौ फिग्रा न' मोन बानायनानै लानाय जायो बिनि उनावहाय एम्फौनि आदार जेरै ओ इन्दि इन्दि बिलाइ उम खारं-खारं बिलाइ बेफोरबायदि बिलाइफोरखौहाय एम्फौनो जाग्रा आदार महरै अबेबा बारि बागान अबेबा माबानिफ्रायहाय बागाननिफ्रायहाय लाबोनानै होफैनाय जायो आरो ना। बिनि उनावहाय बिबो बेबायदिनो ओ से ओ से दान से दान दान मोनसेसो थानानै बिदिनो एम्फौखौहाय लाथा खाहोयो आरोना बिदिनो एम्फौआ लाथा खायो एम्फौ लाथा खानानै उनावहाय जेब्ला लाथा खानायनि उनाव जेब्ला लाथा खानानै एम्फौआ जेब्ला फिथोब थुबखांनानै मोनो मोनो अब्ला जोङो बे एम्फौखौहाय जोङो जिरो। नङा होमब्ला?
औ नोंथां औ।
बे एम्फौखौहाय जोङो गोबां रोखोमनि ओ संनानै जायो आरोना गोबां रोखोमनि स्टाइलावहाय संनानै जायो। सोरबाबा एवनानै जायो सोरबाबा नारजि ओं मा सरि अनलाजों जायो सोरबाबा ओ ओरैनो इंख्रिफोरावहाय बायदि बायदि ओंख्रिफोरावहाय होनानै जायो आरो दा जोङो दानि दानि नैबे आथिखाल मुगायावहाय जोङो एम्फौ फिसिनानैबो अनेक रां आरजिनो हायो नङा होनोमबा नों -थां न'खरफोरखौहाय जोङो एम्फौ फिनानै रां आरजिनानै न'खरखौहाय सामलायलांनो हायो।
होम औथ'
माखासे आरो गोदोनि मुगायावहाय गोदोनि समफोरावहाय जेरै ओ ओ गोदोनि आबैमोनहा जेरै इन्दि जे नोंथाङा बुंदों दहाय एसे बुं खुनानै होलांदों। आं बेखौ बुंनो सानदों इन्दि इन्दि फिथोब बे इन्दि फिथोबजोंहाय माने बेखौहाय दैजों फिसिनानै सानानैहाय बिसोरो खुन्दुं बानायो आरो ना। खुन्दुं लुयो खुन्दुं लुनानै जेरै बिसोरो नोंथां बुंनाय बायदि जोंनि ओनसोलफोरावबो बेबायदिनो इन्दिनि इन्दि सिनि ओ जोमग्रा बानायो बिनिफ्राय आर'नाइ बानायो।
औ नोंथां।
ओ इन्दि सिनि माखासे गानग्रा-जोमग्रा गस्लाफोरबो बानायो आरो ना गोदोनि मानसिफोरा। दा बेबायदिनो गोदोनि फोरावबो अनेक जोङो नुबोदोंबो आरो खोना खोनाबोदोंबो ओंखायनो जों उन्दैनिफ्राय नुदों आरो। दानि समफ्रावथ' बेफोरबायदि जोंनियावहाय इन्दि इन्दि खुन्दुं लुनाय बेबायदि लुनायफोरखौ जों नुनो मोनलिया नङा होमबा नोंथां?
औ खम
जोबोद दुख खम जाबाय नोंथां जायगा जायगा नुयो औ खम जालांबाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा। बे जोंनि बर' हारिनि मोनसे आसार खान्थिमोन नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरखौ जोङो खोमानानै लालाङो होनोबा जों जोंनि बर' हारिनि मोनसे जोबोद दुखुनांथाव आरोना बे मोनसे। रेगा जानानै थागोन आरो ना नोंथां। दा बेनिखायनो नों आं जोंनि सोरनिफ्रायबा जों सोलोंनानै जोङो इन्दि खुन्दुंखौ मारै बानायो बेखौ जों सोलों नानै हो गुबुनफोरनो जों फोरोंनानै फोरोंनो नंङा ओमबा नोंथां? बे बायदिफोरावबो इन्दि खुन्दुं इन्दि खुन्दुंजों जि दानाय बेफोरबायदि खामानिफोरखौ गोदो समफोरावहाय मावबोदोंमोन आरोना दा खम जालांनाय नुबाय आरोना। दा बिब्दियैनो जेरै- आथिखालावथ' ओ इन्दि एम्फौ फालांगि खालामनाया बिराद माने खालामो आरोना। दा खालामो गोबाङैनो खालामो दाबो इन्दि खुन्दुं ओ इन्दि एम्फौखौ फिसियो आरो ना नाथाय इन्दि खुन्दुं लुनाया खम जाबाय आरो ना।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
एम्फौआ फिथोब ओ थोबनायनि उनावबो जोंनो खामानि होयो एम्फौआबो खामानि होयो फिथोबनिफ्राय लानानै जोङो एम्फौआबो खामानि होयो जानायावबो खामानि होयो। फिथोबाव खामानि होयो मोननैबो खामानि होयो नङा होमबा नोंथां। दा बेफोरखौ लानानै आं नोंथांनो जोंनि ओनसोलनि बा आंनि सान्थौखौ नोंथांनो आं फोरमायनानै होनाय जाबाय नोंथां।
औ नंगौ नंगौ गोजोननाय थाबाय नोंथाङा गावनि ओनसोलनि
आङो माखासे ओ औ औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोननाय थाबाय नोंथां। नोंथांनिफ्राय आङो माखासे माखासे आङो मिथिनो मोनै माखासे जिनिस बा बाथ्राफोरखौ आं खोनानो मोन नानै गोजोननाय मोनबाय आरोना नोंथां। दा
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ आंबो थारैनो नोंसिनि ओनसोलनि बागै मिथिनो मोनबाय। समा जाबाय नोंथां बिदिब्ला फनखौ जोङो दोनलायनोसै ना नोंथां? दे जागोन दे नोंथां दे औ दे गोजोननाय थाबाय दे नों थां गोजोन्थों।